औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अब्ला आं नोंथांजों दिनै बर'नि जानाय आदारनि सायाव सावरायनो हांगोना बरनि दोरोङारि जानाय आदारनि सायाव?
औ हागोन दे सावराय जागोन दे।
जानाय आदार होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बरफोरा गिबियावनो जोङो ओंखामखौ गाहाय जाग्रा आदार हिसाबै जोङो जायो। नङा होमबा नोंथां बेनि लोगोसे जों ओंखा ओंखामजों लोगोसे जोङो ओंख्रिफोर जायो जेरै नारजि अमा ओ सबाय दाउ ओ सबायजों नाजों सबायजों अमाजों सबाय साम बेनिफ्राय जोगो नारजोंबो जों मालाबा सामखौ जायो नङा होमबा नोंथां? जोङो बिदिनो गोबां ओ ओंखामजों लोगोसे जों ओंखामल'जायो जानानै जोंङो थांना थाया ओंखामजों लोगोसे जोङो मैगं थाइगंबो जोङो गोबां बरफोरा जायो जेरै गाव आखाइजोंनो गायनानै मोननाय जेरै खांख्रिखला ओ बिदिनो फिन्दि फटल बिदिनो थास जायखौ जोङो थारुन होननानै थां बेफोरखौ जोङो गाव गायनि आखाइ जोंनो मावनानै जों बेफोरखौ जायो आरो जोंनि बेस्ट जानाय आदारा जाबाय जोङो नाफाम नङा होमबा नाफामाबो जोंनि गाहाय बर'निनो जाग्रा आदार। जायखौ जोङो नैरोजा दा नैरोजा ओ जिबा मायथाइयाव बेखौ जि आइटेक मोननाय बियो मोनसे जोंनि ओ आदार नङा होमबा? नाफा फाम नारजि अमा आरो गोखा -गोखै जोंथ' बर'फ्रा गोबां मिथिंगानि जेनेबा हागा बंग्रानि मैगंखौबो जोङो कालेकसन खालामनानै बा लायनानै जों जायो । माना मुनि जेरै जोङो दुब्लि फोथाराव जों मोनो मा औ । माना मुनि खिपि लेवानि
औ आरो बे मानामुनि ओमफ्राय मानामुनि ओमफ्राय खिफि बेन्दों जाबाथ' देहानि
औ देहानि इमउनिटि सिसटिम आरो जोंनि उदैया मोजां थायो होननानै जोङो आबै आबौमोननिफ्रायनो जों खोनाबोदों आरो दिनैसिम जोङो जायो दा जों जोंनि माइ गायखांनाया दुब्लि फोथाराव जुदि ओ माइ हाखांनाय जोबखांनायनि उनाव दुब्लि फोथारा मेसें बोथोर सफैबा जों बेफोर आबादखौ जोङो मोनगोन आरो आरो जोंहा दंबावो जोंङो औवा मेवा नोंथांमोननिथिंहाय औवा मेवाखौ बोरैहाय जायो आरो बोरैहाय ओ आसार बानायनानै जोङो साननै सानथामनि बा मास मोननै मोनथामनि जानो हानायनि थाखाय बोरैहाय आसार बनायो नोंथाङा बिनि नि सोमोन्दै बुंनो हागोन ना औवा मेवाखौ बोरैहाय आसार बानायो?
बानायनानै जानाय जाया माने। आं बानायफाय बानायफेरनोबो मोना फे आरो ना। ओमफाय हायो ओरैनो जानायावथ' जोङो बेखौहाय औवानिफ्रायहाय दाननानै लायो। माने बेयावथ' थ' औवायाथ' बे आं खोनानो मोनदों माने औवाखौहाय बे नुजानायखौ जाया माने मेवाखो सिंनिफ्राय जे ओंखारबोदों सिङाव एसे नुजाहां नुजाहां जानाया बिदियासो गोदै जायो जाहैदों। ओमफ्राय बै गो जौआव जे ओंखारथारबाय ना औवा मेवाइया गोलाव गोलाव ओंखार थारबायबा। माने इयो इसे गोरा गोरा माने ओमफ्राय एसे खाथो खाथो जायो जाहैदों ओमफाय जोङो बेनिफ्राय हानिफ्राय जावख' जावख' लाबोयो औवानिफ्राय हाययो ओमफ्राय जावख'नानै बिनि बिगुरखौ गारनानै जिरनानै साफा खालामनानै बेखौहाय जोङो फिसा फिसा हानानैहाय बेखौहाय दाउजों जायो आरोना दाउ अनला बिदि मेवा होनानै जायो आरोना। दानि संनायावथ' ज जेबो माबा गैया ओ जेरैहाय ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो बिदिनो संनानै जायो आरोना।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो गोरोबफ्लेदों जोंनि स सायदायावबो एखे रोखोमनि। आरो जोङो औवा मेवाखौ जोङो जोंनि साइडआव आसार बनायो होनना बुङोब्ला मुवाखौ गिबियावनो नोङो मोजाङै दाननानै लाना फैनानै नोङो बेखौ मोजाङै सु सुनानै बेखौ मिहि हानानै बेखौ मिहि हामाने ओ दसेब सान्दुंङाव फोराननानै होनांगौ। बेनिफ्राय नोङो जि बेयाव एसे ह हालदि होफानांगौ। ओ खायसे खायसे हालदि फायो।
फोराननायावहाय फोर जेब्ला नों फोरानो होमबानो बेखौ होफ फाखानांगौ हालदैखो।
औ औ खायसे खायसे ह फालि होफायो जायो जेनबा हालदैजों गोबां बिजानु खौ जोङो उम मा सेभ खालामनो हायो नालाय। आरो बेजों लोगोसे जों बेखौ जोङो मोजाङै बेखौ भैयाम बौ सोनानै दोनो आरो ओ बेयाव कुनु संख्रि टंक ख्रिबो होनाय जाया औ बेयाव जेबो संख्रि टुंख्रि इमान होनाय जाया बेखौ बेयाव सोनानै दोनगोन। बिदिनो नोङो ग्लासनियाव दोनबोला बांसिन मोजां।
बाहाय मा दैबो होगोन नामा?
बेखौ बेयाव जेबो दै होआ बेखौ फोराखांनाय उनाव गोरानैैनो थेमायाव सो सोनानै दोनो आरो
बेखौ बेसे गोबाव फोराननो माने ट्राये
औ एसे एसे माने सानसे जेनेबा सानदुं नोंबोला सानसे फोरानबाबो जागोन आरो। बेनिफ्राय नोङो बेखौ फैयामाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ।
थ' बिनिफ्राय एसेबाबोथ' दै ओं
औ दै ओंखारो बे गावगायनो हारसिं ओंखारगोन बेयाव जोङो जोंनि दैखौ होनो गोनां ज जाया आरो बेयाव। बे गाव वेन हारसिं दै ओंखार सारगोन बेनिफ्राय बेखौ जोङो भैयामाव सोना दोनबा मोजां ग्लासनि भैयामा बांसिन मोजां जायो मानोना जोंहा प्लास्टिकआव दोननाय जिरायखौ जोङो मास मोननै मोनथाम दोननाय बेखौ जों जायोबा जोंनि देहानि थाखाय बि हार्म खालामो बेखायनो जों। प्लास्टिकआव जिरादाखो जानो नाङा। ग्लास निया टेमायाव दोननाया बांसिन मोजां आरो। बेखायनो ग्लासनि दिमायाव दोनबला नोङो बेखौ फास मास सय मा सिम नों जानो हागोन आरो। बेनिफ्राय नोंथांनियावसो आं बेखौ जों लोगोसे आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों नोंथाङा मालाबाफोर ना फाम बानायफेरबायमोन नामा आरो नाफामखौ बो रैहाय नोंसिरनि साइडाव बानायो? बेबो बर'नि दोरोङारि जानायजों लोबबा दङजे।
औ। औ बेथ' बर'फोरनि मोनसे जाग्राखाना नाफामा थ' बर'फोरनि जाग्रायानो जाग्रा आदारानो बेखौथ' आं नाफामखौ बानायनाया बानायाखै खिन्थु आङो मोनथिगौ जे बोरै बानायो माने बेखौहाय सिगांहाय जेनोबा नाखौहाय हमनानै लाबोबाय माने दैनिफ्राय ना जे मोनो। बेखौथ' जोङो माब्लाबा माब्लाबा ओरै खालामो माने जुदि नाखौहाय नाया जोंनिथिंथ' दै रानबा मोनो ना लाय नाया। ओमफ्राय बिदियावहाय जेनोबा खेबसेनो बिराद गोबां गोबां मोनो नालाय जाथ्र'नो हाया माने जाजोबनो हाया। बेखायनो बे एसे फिसा फिसा फिसाखौहाय नायनानैहाय ओ जोंना नाफाम बानायना दोनो आरोना जोंनिथिंजायना आरोना। ओमफायहायो बे खौहाय फोरानबाय नाखौ फोरानबाय ओमफ्राय ओ फोराननायनि उनावहाय बेखौहाय देयो आरो ना थास'जोंहाय देयो। थास' थास' होननानै ओमाय दे नानै बेखौहाय हासुंङा हाय सोनानै दोनो आरो
औ ओ थास'खौ बेयाव मा थास'खौ गोसोम थास' हाग्रानि गोसोम थास'खौ बाहायोना नोंथां?
औ औ नंगौ।
औ।
आरो नों मोनाबालाय जेबो नङा।
औ औ आं खोनानो औ खोनानो मोनदों नोंथां जेनेबा बे माने बे नाफामखौ जायोबोला जोंनि देहायाव माने मेलेरिया जाम थानायफोरखौबो जोङो सोखानो हा हायो होननायखौ खोनादों बेनि सायाव नोंथाङा ओ मिथिगौना बेखौ नङाबाब्ला नोंङाबा गोदो गोदायनि आबौमोननिफ्राय जों खोनानो मोनदो।
गोदायनिफ्रायनो बुंबोनाय नालाय। जानोबो हागौ औ।
ओ जोंनि जानाय आदारा जोङो गोबांखौनो जोङो गावनो बानायनानै जायो बुंखाबाय नङा होमबा नोंथां। आरो बेजों लोगोसे जोङो बर'फ्रा खारदै जानो मोजां मोजां मोनो नङा ओमबा? खारदैखौ ओ जोंनि औ गावनो बानायो जोंनि साइडआवहाय आथिखालाव जोङो खारदैखौ बोरै बोनायनानै होनो बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो आथिया कल आथिया थालिरखौ जोङो दाननानै जोङो जाय फिथाइ थायखांबाय बिखौ जाखांबाय आरो बियो गोदान खिथ थायला बे बिफांखौसो दा जोंनि जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा नङा होमबा? बिफांखौ ओरैनो लस खालामा जाय बि बिफाङा जोंनि फिथाइ थायखाबाय बि बेथो आरो सेकणटाइम फिथाइ थायलाना नङा नोंथां बेखौ जोङो दानहोनानै बिनि रोदा सोदा दानानै जों रोदाया बांसिन खाहासार माने बियो बांसिन गो माबा हास माने बियो खारिया गोबाब
गोखखो गोबाब जायो आरोना औ।
राननानै जो फोराननानै जों बेखौ सा सा हांगार खालामनानै जोङो बेखौ दै साबस्र साबसो जों दैखौ ल दाल लदा खालामनानै दोनो । आरो बिनिफ्रायनो बेखौ नों जेब्लानो नोङो खारिै नांगौ जायो जेब्लानो नों गोनांथि जायो अब्लानिया नोङो बेखौ दैयाव नोङो ओ भुयाम रखामाव बेखौ जोङो खरग्रा रखोम बानायनानै लानानै जोङो बेखौ गाहायाव बाथियाव दै होनानै आजाव नांगौ आरो । अब्लानो बिनिफ्राय जि बि दैै ओंखारो बेनो खारि महर जायो खारिैखौ जों गोबां महराव ज जानो हायो जेरै जोङो अनलाजों खारैबो जानो हायो नोङो जेरै नोङ मा सबायजों बो खारि जानो हायो नोङो ।
नारजिजों जा
नारजिजोंबो नों खारैखौ जानो हागोन लोगोसे मैथाफोरावबो होनानै नों जानो हागोन लोगोसे नोङो जायखौ जोङो जायो उम थाइगिर होनना बुङो बेयावबो नोङो हो
औ आरो आं खोनादों माथो सिगां हाय मा होनो खार थाव होआलासे नों खारैसो होयोमोन होननानै
औ नंगौ औ । गोदो जेनेबा जोङो नांगौ रोखोम नि जोङो बेसर आबादखौ जोङो गोदो मावामोन नङा होमबा नोंथां दासो आथिखालाव जोङो ओ थावनि बेसेना बांनायनि थाखाय गोबां मानसिफोरा जोंनि ओनसोलाव जों आथिखालाव बेसर आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों । जोंहाथ' दा थावखौनो बाया जोंहा बेसर फोयो बे थावखौनो जोंहा बोसोरसेनि थाखाय जमायनानै लायो आरो बिघानैै बिघाथाम गाव नआवनो जानो फोयो बेनो जोंहा बोसोर बाखायो आरो जोंहा न'नि थाव खौसो बाहायो आरो बिदिनो जोङो गाव गावनि हायावनो जोङो नांगौ रोखोमनि सम्फदखौ मोनो बेखायनो जोङो आबादारिफोरा जोङो गाव मावनानै जानांगौ आरो जोंनि बर'फोरा नङा जायफोरा हा हु दं गावनो मावनानै जा उ बियो जोंनि देहानि थाखाय बो मोजां। बर'फ्राथ' आरो ओ जेरै गंगार दुन्दिया बेबोथ' जि आइ तेग मोननाय नङा होनबा नोंथां जायखौ जों नै रोजा नैजिबा मायथाइयाव भारत गभमेन्टआनो जोंनो बेखौ होबाय नाफाम। दा गोखोहाय दुन्दिया बेफोरथ' जोंनि जि आइ तेग मोननाय। नङा होमबा नोंथां? जायखौ जोङो जग्राफिकेल इन्डेक्स होननानै बुङो बेयो जेनेबा जोंनि बुहुम बुहुम दरबारावनो बर'फोरादि बेखौ जाग्रा आदार हिसा बै बाहायो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद देरगाथाव आरो नङा होनबा बेखौ गुबुन जाथिया जोंनि जाग्रा आदार होननानै बेखौ सेखनानै लाया। नाफामखौ जोंनि बर'फ्रासो जायो। बे हारसाफोराथ' जाया नङा होमबा नोंथां। जेरै ना नारजि अमाखौ जोंनि मानसिफोरासो जायो। आरो जों गंगार दुन्दिया खो जोंसो जायो। दा आथिखालाव गोबाङाफोरा मानसिफोरा मोजां होननानै मिथिनायखाय जों दायो गोबांखौनो जानायखौ नुयो आरो। अब्ला नोंथां जोंनि टपिकआ बिखिनायावनो दोनथ'नोसै नामा समाबो लावबाय गोजोननाय थाबाय।
थों नोंथां अ।